हेलौ औ ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ औ ओ नोंथाङा माबोरैहाय दं
आं दासान्दि मोजाङैनो दङ
औ ओ ओमफ्राय आङो ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सा सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन औ औ नोंथाङा जुदि सम दङ'ब्ला औ औ सावरायजागोन ना
औ सावराय जागोन
औ औ ओ बिदिब्ला जोङो बरफोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामाथाय
औ जायो सावरायजायो।
औ औ औ बिदिब्ला ओ नोंथाङा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ओ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बर समाजाव जोबोर गोथाव गोथाव जानाय लोंनाय दङ बेखौथ गासिबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां ओ जानाय लोंनायनि जानाय लोंना नि गेजेराव जोंहा ओ ओंख्रै ओंख्रै बुङोब्ला जोंहा ओ अनलाजों दाउ, सबायजों
औ
ओ नारजि ओंख्रि बेफोरखौ जों बांसिन जानानै मोजां मोनो आरो।
औ।
बिदिनो जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनायनि बागैबो आं फंनैसो बुंनोसै ओ अनला ओंख्रि ख्रि बुङोब्लाथ जोंहा गासैबो मिथिगौ अनला ओंख्रिया जोबोर गोथा
हेलौ।